हेलौ
हेलौ
अ बर'फोरनि बागै मिनथिगौ ना
बर'नि माने
बर' हारिनि बागै मायाव थायो मा गाननाय जोमनाय गानो मा जायो मा लोङो?
गामियावनो थायो। बर'आथ' ओंखामसो जायो
आ मा गानो बर'फोरा
बर'फ्रा दख'ना गानो
ए माने दख'नाजों दखना जों जोमग्रा आरो हौवासाफोरा गामसा आर'नाइ इदि गानोना
होनजावफ्रा दख'ना गानो आरो गस्ला गानो ब्लाउस आरो लोगोसे बाहेराव थाङोब्ला फास्राबो जोमनाय जायो गावखौ गाव देलाय मालाय सिखोन साखोनै बाहेरायाव बिदिनो दख'ना गाननानै गस्ला गाननानै फास्रा जोमनानै बाहेरायाव ओंखारलांनाय जायो आरो हौवाफ्रा गामसा गानो आरो गस्ला गानो सात गस्ला गानो सोरबा इस्पटिं गानो
बर'फोरा मा फालियो जेन'बा उम बैसागु बेबायदियाव आइ आइ लिगां बैसागु तिब्रं मा फालियो
बैसागो बोथोर जोंथ' बैसागोखौनो फालियो
उम
बैसागोआव रं रंजानाय बाजानाय गाननाय जोमनाय देलायनाय मोजां मोजां बिदन दख'ना गानो गस्ला गोजा गानो फास्रा गोजा जोमङो आरो खानायाव समायना बिबार लानानै गामियाव देलाय मालाय रंजायो बैसागुखौ बरायो रंजा बाजा
बे रंजानाय समावहाय मा मा रोखोमनि दामग्राफोर लायो मिनथियो नामा
हारमुनि लायो दायना थफ्ला लायो आरो सिफुं लायो आरो खावां ना मा होनोमथाय बेखौ जथा जथा लायो बुहुद रोखोमनि दानग्रा देग्रा दङ
मा मा रोखोमनि मोसानाय थायो बेखौ मिनथियो नामा
बर'आथ' बांसिन बागुरुम्बा मोसायो आरो ख्रिस्टिनि मोसायो आरो दाउस्रि देलाइ मोसायो आरो हौवा हिनजाव मोसानायखौ देमसि मोसानाय होननानै बुङो बैसागु जावजा मोसानाय होनोना देमसिबो होनो बेखौ
बर'फ्रा माबायदि जायगायाव थायो
बर'आथ' बांसिन
आसामावनो मोनोना आसामाव नुनो मोनो ना
आसाम नावनो मोनो दासिम जोंनि बर'आ आसाम आवनो थाखायो बांसिनानो
उम
आसामावनो थायो आरो आसामनि मानसिफ्रा फ्राय दख'नासो गानो मेख्ला सादर गाना
बर'नि ओंख्रि होनबा मा मा ओंख्रिखौहाय बुंनो हायो
अनला मेवाय आरो अनलाजों मेवाइजों दाउजोंबो जायो दाउजों अनलाजोंबो जानो हायो सबायजों दाउजों जानो हायो आरो अमाजोंबो आरो हाइजें बिलाइजोंबो अनला जानो हायो बायदि बायदि जानो हायो अनला दाउ सबाय अमा बेदर गोरान
नारजिखौलाय माजों बानायो
नारजियाथ' फाथोनिफ्रायसो जायो फाथो बिलाइखौ खानानै फोराननांगौ फोराननायनि उनाव दोनहाबनानै दोनहाबबानो नारजिया गोसोम जायो जों बेखौ जानोबा मा खालामनांगौ सोमग्रोनांगौ बासिनानै बासिदो बासिखांनायनि उनाव सोमदो सोमखांनायनि उनाव बेखौ एसे रुदबनांगौ एखमबा बियो गावनि गोखाया एसे खारो गोखाखौ खारोखांनायनि उनाव मोजां सुनानै रुगारदो रुगारनानै उनाव खारै होनानै बेखौ मोजां रुनानै उनावहाय रुयोब्ला बेखौ सागं होनांगौ सागं होखांनायनि उनाव जेब्ला मोजाङै गेब्लेजोब्बाय होनबा बेदरखौ एवनानै नारजियाव होबाय होसनबाय होसननानै बिदिनो मस्ला सामब्राम गुफुर देनानै होबाय आरो
बर'फोरना गावसिनि लिरनाय भाषा थायो नामा? माने जायखौहाय गावसोर फरायनायावहाय रायलायनायावहाय बाहायनाय भाषा गावसोरनि लिरनाय फरायनाय बिदियावहाय बाहायनाय।
रावै औ बर'फ्राथ बर' रावैनो दङ। देब्र'ना देब'नागिरि आखर। लिरनानै फरायो
मानैखौहाय स्कुल कलेज गासिबावबो बाहायनो हायो ना?
आं बेखौ बांद्राय लेखानिखौ हाहैनाय नङा नामा ओरैनोथ' बर'आनो फरायो।
आसामनि माखासे स्कुलफोरावहाय बर' मिडियामा दंजोबो ना?
बर' मेडियाम दङ। एल पि स्कुल एम इ स्कुल दं। मानसिफोरा बर' मेडियामाव
बर' रावा गोजौसिन हाबायना गोबां बर' रावा होनबा गोबाङैनो दावखोलांनो हाबायना?
औ दावखोलांनो हाबाय बर' रावा।
बर'फ्रा रंजानाय मोसानाय समावहाय मा लोङो?
बर'फ्रा रंजानाय बाजानायाव जौखौ बाहायो।
जौ मारै बानायो इखोलाय?
जौखौ माइरंखौ दैखौ फुदुंग्रोनांगौ दैखौ फुदुंखांनायनि उनावहाय माइरंखौ होनांगौ माइरंखौ होखांनायनि उनाव अर सुनांगौ अरसुग्रोबाय अरसुनानै जेब्ला मोनबाय ओंखामा मोनबाय माइरंआ मोनखांनायनि उनाव बेखौ मोनसे प्लास्टिकफोर बनानै थालिर बिलाइफोर बनानै बेखौ एरननांगौ आरोखि। एरननानै ओमफ्राय बेखौ गुसु खालामथारनांगौ सिफ्रुनानै बेखौ गुसु खालामनानै उनावहाय एमाव होनोसै। होननावबा बाल्थिङाव सोसि आरो सोखांनायनि उनाव एसे गोबाव दोननानै दोनब्लानो बियो बिदै ओंखारगोन। बिदै ओंखारबानो बेखौ रंजानाय बाजानायाव बे जौखौ बाहायो जौ बिदैखौ।
बेयाव जे एमाव होननाय बाहायदों बे एमावखौ मोरै बानायो।
बे एमावथ माइरंखौ सोमग्रोनांगौ सुग्रोनांगौ सुनानै दोननांगौ दसे रुइहोनांगौ रुइहोनानै उनावहाय बोखांनानै दैखौ गसर होनांगौ दैखौ गसर होनानै उवालाव होनानै ओमफ्राय बेहाय मा होयो थालिर बिलाइ आरो मोखोना बिलाइ आरो दंफां राखेब।
बेखौल होनांगौ ना बेलेग बुस्थु होजाया नामा? दंफां राखेबनि जायगायाव?
दंफां राखेबनि जायगायाव दस्रा होया दंफां राखेब होयो थालिर बिलाइ होयो खान्थाल बिलाइ हैयो थालिर बिलाइबो होयो ओमफ्राय मोखोना बिलाइ होयो।
माने बेलेग होजाथारा? इसोरजोंल बानाय नांगौ?
होया।
मानो होयो इखौ?
बेनो जौ बानायो। बे मोनब्रै बुस्थुयानो दंफां राखेब थालिर बिलाइ खान्थाल बिलाइ मोखोना बिलाइ मोनब्रैयानो जौ बानायो। बेखौ देनायाव माइरंजों देफानांगौ। गुन्दै खालामनानै
उम
गुन्दै खालामथारनांगौ देनानै। गुन्दै खालामनायनि उनाव बेखौ फिसा फिसा फिसा फिसा माबा टेब्लेट बायदि बानायनांगौ।
उम
बरि बायदि बानायनानै बेखौ मानबा सानथाम सानथामसोनि उनावसो बेखौ खाजायो। बायदि बानायखांनानै आराम संग्रायाव दोननांगौ संग्रायाव दोननानै खोबनांगौ खोबखांनायनि उनावसो सानथाम दोनबासो बियो गुफुर जाबोयो। गुफुर जाबोनानै जेब्ला रानो होमब्लासो खाजायो।
बर'फोरनि गाननायावहाय आगरावहाय मा मा आगर थायो।
आगरा बर'फोरनि दरखनायाव गासा आगर दं बैग्रि बिबार दं आरो ला दं फारौ मेगन दं बैग्रि बिबार फारौ मेगन माथुरि गासा आगर आरो हाजो आगर
अ आ ओमफाय बे